हेलौ
अ हेल' खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय
अ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ
दा नोंथाङा फन ओ खालामनायनि माबाफोर जाहोन दंमोन नामा?
औ नोंथां आं नोंथां जे जोंनि बर'नि ओ माखासे दोरोङारि दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनाय बिनि सायाव मोनथिनो लुबैदों बा रायज्लायनो लुबैदों आरो नोंथां जे नोंथाङा जे जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय दानाय लुनायनि एसे माबाफोर मोनथियोबा बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां आंबो नोंथांनो बे जोंनि बर'नि माखासे दामजुनि माबा आयदाफोरनि सोमोन्दै फोरमायथिगोन उनावहाय
हागोन नोंथां मानो हाया जानो ओ बिदिब्ला आङो जागायसै
औ नोंथां
खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जि दानायावहाय जोबोरैनो आखा फाखाखामोन उम जेरैहाय जोंनि बर' आइजोफोरा खुन्दुं लुनानै जि घय गोदोनिफ्रायनो माने जि दानानैहाय गानबोगासिनोखा आरोना गावनि लाजिनायखौ फांथेनो बा गावखौ समायहोनो थाखाय। जोंनि बर' आइजोफोरा जि दानायावहाय बा आगर एरखांनायावहाय जोबोरैनो आखा फाखा आरोना
बर'फोरा जि दानायजों लोगोसे खुन्दुङाव गाब गानाय आरो जियावहाय मा आगर एरनायावबो जोबोरैनो आखा फाखा आरोना। ओ जोंनि बर'फोरा मा मिथिंगाजों जोबोर खाथि सोमोन्दो गोनां हारि हारि आरोना जायखौहाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसाद बा दाउसिन दाउसिन दाउला नि बिरनाय मिथिंगानि बिफां लाइफां आरो मा बिबार बिलाइ बेगर बायदिनि महरखौ गावनि जियावहाय एरखांनानैहाय मा खालामो समायना महर होनो हानाय जोंनि आइजो बर' आइजो फोरनावहाय गोदोनिफ्रायनो बेखौ होआ दङ आरोना जेरैहाय ओ आगर होनना नै बुङोब्ला हाजो आगर दिंखिया आगर फारौ मेगन, लाव बेगर दाउराय मोख्रेब मा आरो मा दंबावो बेमा आगर थाइगिर बिबार, मुफुर आफा बिदिनो सिखिरि आगर बायदि बायदि बि बार बिलाइफोरनि मा महरखौहाय जियाव एरखांनो रोंगौमोन आरोना। आथिखालाव बेफोर आगरफोर खौ मेचिननि गेजेरजोंबो दानानै एरनायखौ जों नुनो मोनसै। उम जायनि थाखाय खम समनि गेजेरावनो गोबां दि दिहुनथाइफोर बा दिहुननो हायो आरोना खम समनि गेजेरावबाबो मा गोबां रां आरजिनो हायो आरोना थिग बिदिनो गाननाय होनदो गाननाय जोमनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंनियावहाय जोङो दखना थाव थाव दखना थावसि बा बेफोरखौहाय गाननायखौ जों नुनाय जायो आरोना ओ बे दखनाया बुंनो थाङोब्ला गोलाव जायो आरो जेनबा खुन्दुंजों आगर एरनाय दखनाखौहाय जोङो मा होनो दखना थावसि होननानै बुङो आरोना। बिनिफ्राय दाउथु गद' होननानै बुङोब्ला बुङोब्लाथाय दाउथुआ गोदोनानि गाब बायदि दखनाखौहाय मा जोङो मा होननानै बुङो दाउथु गद' होननानै बुंनाय जायो आरो ना ओमफ्राय फारौ मेगनखौहाय जोङो ओ आ फारौनि मेगन बा आगर एरनाय बायदिखाय जोङो बेखौ मा होनो फारौ मेगन होननानै बुङो आरो।
आगर गैयालासेबो जोङो ओ आगर गैयालासेबो जोङो दख'नाखौहाय ओ दा दानाय जायो जायखौ जों ओरैनो सालामाथा होननानैबो बुंनाय जायो आरोना बिनिफ्राय जोङो गाननाय बा दख'नाजों लोगोसे जोंनि बर'फोरा मोनसे जोमबायग्रा बा जायखौ आलन होननानै बुङोमोन। ओ जोंनि ओनसोलावथ' बेखौ सादोर होननाय जायो खायसे खायसे ओनसोलाव बे फास्रा होननानैबो जों खोनानाय जायो आरोना। बेखौहाय मा जोंनि औ बेखौहायबो जोंनि बर' आइजोफोरा मा आगर एरफबनाय बा दख'ना बा मेख्ला गाननानैहाय बेखौहाय लानाय जायो आरो ना ओ बिनिफ्राय मा बेयावहाय जों ओ बेखौहायबो जोङो दख'ना बायदिनो दानाय जायो आगर आखायखो। बेबायदिनो एरनानैहाय जोङो मा बेखौहाय मिथिंगानि महर होनाय खौ जो नुनो मोननाय जायो आरोना बिनि फाय ओ जोंनि बर' आइजोफोरा ओ बिसिनायाव बग्रा जिखौबो गोदोनिफ्रायनो दाबो दाबोगासिनो जायखौ जों सिमा होननानैबो बुंनाय जायो आरो। बिदिनो टेबोल बग्रा बा फालि बा गोदोनायाव आलायग्रा बेफोरखौहायबो मा जिनि आगर होनानै मा ओ जोबोरैनो मोजाङै बा आर'नाइफोरनि आगर होनानै नायबाय थाथावथाव बेबायदि खालामनाय जायो आरो। ना जोङो ओ बे दानि बाजार बा हाथायाव जों नायनो थाङोब्ला बेफोरनि गोनांथि खौ जों बांसिनैनो हम माने बांसिन नुनो मोनदों आरो ना। ओ नाथाय बुंनो थाङोब्ला जोङो मा ओ बेखौहाय मेसिनजों दा बांसिन दानायखौ नुनो मोननाय जायो नाथाय मेसिनजोंबा जों बारा खस्थ' नाङा नाङैखौहाय नुनो मोननाय जायो आरोना बेनिफ्राय मा जोंहा आंखायजों दानायखौ बांसिन खस्थ' आरो बांसिन मा बेसेन मोनोनियावहाय आगर एरनाय जि दानानै फाननायखौहाय नुनाय जायो आरो।
औ।
ओ जोंनि बर' आइजोफोरा मा गावसोर गान्नाय जिफोरखौहाय बांसिनानो खमला बा गोमो जारें गाब खौहाय बांसिन मोजां मोनोखाय बिसोरो मा मोदोमावहाय ओ जोमनो थाखाय जिनि गोसोम बा आखासिक गोथां आखासे जाय थौ गोथां गाबबो होननाय जायो बेखौहाय बांसिन मोजां मोनोखाय मा बेफोरबायदि गाबनि बांसिन दानाय बा दानायखौहाय जों नुनो मोननाय जायो आरोना। बिनिफ्राय गुफुर गाबनि खुन्दुंजोंहाय सिमा दानानैहाय गोजां बोथोर रनि हरावहाय जोङो जोमनायखौबो नुनो मोननाय जायो। खायसे सिमाखौहाय हिमा होननानैबो बुंनाय जायो आरोना। ओ आं आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनानैहाय दोननो सान्दों दा नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ थिग बेबायदिनो जोंहा नोंथाङा जे जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै फोरमायथिलांबाय। थिग बेबायदिनो जोंहा जे बर'नि माखासे दोरोङारि दामजुफोर दं। बे दामजुफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायथिनो सानदों जे जोंहा जेरै बुंनो था थाङोब्ला गोबां रोखोमनि दामजुफोर दं जेरैहाय खाम, सिफुं, सेरजा, गंगोना, थरखा, नायग्रिद आरो हारमुनियाम बेफोरखौ लानानै जोंहा मा जोंनि रंजानायफोराव बेफोरखौ लानानै मोसानाय रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बा मिथ रोजाबनायखौ जों नुनो मोनो थि बेबायदिनो खामखौ दाननो थाखाय जोंहाम मा मा बिफां लाइफांखौ जोंनो गोनांथि जायो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदो। जे जोंहा खामखौ दाननो थाखाय गुबैयै मा मान्दार बिफाङा गुबैयै मैखोम मोजांसिन होननानै जोङो मोनथिनो मोनो। बिदिनो जोंहा खामखौ दाननो थाखाय गिबियावनो बिफांखौ हाफायनानै लाग्रोनांगौ जायो। आरो नांगौ रोखोमनि जखानि लानानैहाय बेखौ हास'नाय जायो हास'खांनायनि उनाव जोङो मा? बेखौ लाबोनानै बिनि सा बाहागोखौ एसे एसे दानलाबो आ बे सिंनि जि बाहागो बे सिंनि बागोखौ जोङो गुदुं फलंनानैहाय बेखौ लान्दां खालामनानै लानाय जायो आरो जेब्ला बेयो खामनि महर मोनहां जायो अब्ला जोंनो बेहाय बेखौ गोमखां होनोनो थाखाय जोंनो मा नांगौ होनना बुङोब्ला जोंनो माखासे जुनारफोरनि बिगुरखौ नांगौ जायो। बे बिगुरफोरखौ होनायजों लोगोसे बेहाय ओम जों आवा खुन्दुं बे आवा खुन्दुंखौबो जों बाहायनाय जायो बे खामनि सिङावहाय बेजों लोगोसे जोङो मा ओनसे रोखोमनि गोसोम गाबनि ओ मोनसे आथाखौ जों बाहायनाय जायो जेखौ जोङो खामनि खि होननानैबो बुंनाय जायो आरो। बे रोखोमै जोङो खामखौहाय बानायनाय जायो बिदिनो खा खामा मोननै मोखां थायो जेरैहाय मोनसे मोख खाङा एसे फिसा मोनसे बिफाङा एसे गिदिर थिग बेबायदिनो जोंहा खांथामखौ बानायनाय जायो। बेजों लोगोसे उम सिफुंनि बागै बुङोबा जोंहा सिफुुंआ औवाजों बानायनाय जायो। गुबैयै जोङो सिफुंफोरखौ जोङो औवा बिजलि जों बानायनायखौ नुनो मोनो। बेखौहाय जोङो मारै बानायो होनबा जोङो ओम गिबियावनो जों नांगौ रोखोमनि जखाखौ बानायना लाग्रोयो। जोंहा गुबै बर'फोरनि सिफुं बुङोब्ला जोंहा गासै बर'नि सिफुंनि गरंबाया गरंबा ओमफ्राहाय बे गरंखौ सुफुंनो थाखाय जों मा खालामो? गिबियावनो जखाखौ होना लाग्रोबाय जखा होखांनायनि उनावहाय जोङो मोन से लहाखौ अराव सावनानै बे औवाखौ गरं बा ओं सुफ्लंनाय जायो आरोना बेनि उनावनो जोङो बे सिफुंखौ मोननो हायो। बा सिफुंनि फारसे बाहागोआ गान्थिगोनां आरो फारसे बाहागोआ गान्थि गैया जेखौ सिफुंखौ दामोबा जोंहा मिलौदो देंखो रिंखाङो आरो थिग बेबायदिनो जोङा सेरजा सेरजानि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंहा सेरजाखौ ओ गुबैयै मा जों बानायनाय जायो होमबा जोंहा ओ सेकना बिफां बे सेकना बिफांजों गुबैयै सेरजा बि खौ बानायनाय जायो जायोबा बे सेकना बिफा आंनि रोंखांनाया साबसिन जायो। दे जोङो सेरजायाव दोंब्रै रोखोमनि ओ दिरुंखौ बाहायनाय जायो ओम जायखौ दु बे दोंब्रै दिरुंनि मुंखौ जोङो ओ रद, रैमोन, दैमोन, आरो सनाथि मुङै मिथिनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंङो सेरजाखौ हुनो थाखाय मोनसे रोखोमनि हुग्रा थायो जायखौ जों सेरजा हुग्रा होननानै बुंनाय जायो आरो बिब्दिनो जोंङो सेरजानि रिंखांनायखौ ग' ग' गगिलिंग होननानै बुङो बुंनो हायो। जाय जों जोंङो मोनसे दुखुनि देंखोबो जोंङो बेजों रिंखां होनोनायखौ जोंङो बांसिन मोननो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा थरखा बे थरखाखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो औवाखौ ओरैनो ब्रै फिटसो जोंङो दाननाय बा हास'ना लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेनि गेजेर बाहागोआवहाय बेखौ ओ हाफ्लंनाय जायो आरो हाफ्लंनायनि उनाव बेखौ जोंङो गेजेरजों ससे थुब्ला सिन खालामावना लायो। बेनि उनावनो बेखौ मोननैजों बुजाबबाय थायोब्ला बेयो मा जायो ओ गोमखांङो आरो ख्रब ख्रब होननानै गोमखांनायखौ जोङो मोननो हायो। थिग बेबायदिनो जोंहा हारमुनियाम हारमुनियामाथ' गुबैयै जोंनि बर'फोरनि नङाबो होनना जों बुंनो हायो आरोना अब्लाबो जों बेखौ बाहायनाय जायो जे हारमुनियामा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो गुबुन ओ हारिनिफ्रायसो जोंङो लाबोनानै फैनाय होनना बुंनो हायो। थेवबो बे हारमुनियामजोंनो जोंङो जोंहा बर'नि आलादा देंखो रिखां होनो हायो आरो बे हारमुनियामाबो जोंहा आथिखालाव गोबां रोखोमनि नुनो मोनो बाट नाथाय जोंनि बिनि गोमनाया एखेयानो जों बेखौ मोननो हायो बिदिनो जोंहा दं। बावो उम लाइ ग्रिद लायग्रिदआबो थिग बेफोरबायदिनो मोनसे औवाजों बानायजानाय मोनसे जेराद जायखौ बेहा ओ थाखो थाखो बेखौ दाननाय जायो आरो बेखौ मोनसे गनजों हुथुरबाय थानाय जायो हुथ्रबा बेहा ग्रि ग्रिद होननाय मोनसे सोदोब ओंखारो आरोना बेनिखायनो बेखौ लाइग्रिद बुंनाय जायो। आरो जोंहा दंबावो गंगोना बे गंगनायाबो थिग बेबायदिनो औवानि फायनो बानायनाय जायो बे गंगनाखौहाय जोंङो गोबाव औवाजों बानायनानैहाय बेखौ मोनसे सालाय बाहागोनि बायदि दिहुनना लानाय जायो जायजों जोंहा देंखो रिंखां होनोनो हायो आरो बिदिनो जोंहा बेफोर गासैबो दामजुफोरखौ लानानैहाय जोंहा मोनसे ओ मोसानाय बा दामनाय देनाय बायदिसिनाखौ जोंङो। ओ खालामनायखौ नुनो मोनो जायनि गेजेरजों जोंङो। गावबा गावबा जोंनि लाइमोनफोर बा सेंग्रा सिख्ला गासैनिबो गोसोखौ रंजाखांहोनो हानाय मोनसे ओ सोदोब रिंखांङो आरो बे फोरखौ दामनाय दामजुफोरखौ दामोब्लाथाय थिग बेबायदिनो जोंहा गुबैयै जोंनि ओ दोरोङारि फोरबो बा जोंनि गाहाय फोरबो बैसागो बेफोरदियाव जोंङो बेफोरखौ दामनानैहाय खुगा मेथाइ रोजाबनानै बेखौ जों मोसानाय बायदिसिनायाव जोंङो नुनो मोननाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जे जोंनि दामजुनि सोमोन्दै नोंथांसिम फोरमायथिनाय बे फोरमायथिनाया बेखिनियानोसै ओमफ्राय जे जोंहा समाबो जाबाय नोंथां बेखि नियाव दोनथ'लायनोसै नामा?
औ औ औ दे
दे अब्ला नोंथां।